हेलौ नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां
हेल हेल'
औ औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों औ खोनादों
नोंथां मा खालामदों नोंथां
औ दङ फ्रि औ दङ आङो फ्रियैनो दङ
अ नोंथांनि सानसुनि जानाय आदारफ्रा जाबायना नोंथां औ आं नोंथां खोनागासिनो दं नोंनिखौ
औ जाबाय
ओमफ्राय औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओ ओंख्रियाथ' आलुसोमोन। दा ओ सावरायनो हासिगोन नामा नोंथां? औ बोथोरालाय मोजाङानो थान्दा औ औ औ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बैसागुनि बागै एसे फोरमायनानै खोन्थादो नोंथां।
औ औ दा ओ बैसागु होनना बुङोब्लाथ' बैसागोआ जाहोबाय माने बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो। जेखौनिखि ओ आसामावहाय बर'फ्रा फालिनाय जायो आरो दा बिदिनो बर'फोरा फालिनाय जों लोगोसे माने ओ बेलेगफ्राबो फालियो जेरै आसामिस फोरना बिसिना बिहु आरो बे एखेयानो बैसागुजों। दा बिदिनो बैसागु खौ ओ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनागासिनो दं औ।
औ औ दा बैसागु औ दा बैसागुआहाय ओ सैथ्र' दाननि जोबथा आरो बैसाग दाननि से दान से खालारनिफ्राय माने फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ। बिदिनो बेवहाय ओ मोसौ बैसागु। मोसौनि बैसागु फालियो लोगोसे मानसि बिदिनो ओ दाउ अमानि बैसागुबो इदि फालियो आरो। बिदिनो मोसौ बैसागुआवहाय मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ बिदिनो ओ गोदोनि समावहाय मोसौखौ दै बा दैमा बा बिलोफ्राव लांनानै थुखैनाय जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव माने न'आवनो थुखैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो ओ मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु होनना ब्ला बेवहाय ओ माने ओ रंजा बाज मोसानायजों लोगोसे रंजानाय बाजानायजों लोगोसे माने ओ गेदेरखौ मान बावनाय आरो ओन्दैयाहाय ओ औ गेदेराहाय ओन्दैखौ अननाय होनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा ओ बैसागु थ' जोंनिथिंजाय आथिखालावथ' ओ जोंनिथिंजायहाय माने फिथा एथाब फोरबो सावनाय जायो आरो बिदिनो लादुफोरबो बानायनाय जायो आरो दा नोंथांमोननि थिंहाय बैसागुखौ मा बायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नों औ नोंथां आं फोरमायनि होमबा नोंथांनो। खोनागासिनो दंना नोंथाङा? औ आं नोंथांनि फोरमायनि। जोंनिथिंजायै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ जोंहा मोननै रोखोमै फालिनाय जायो। जोंहा मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु औ। जोंहा ओरैनो जोंहा मोसौ बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोंहा मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ जोंहा ओइदिनखालि जोंहा फुङावनो बयबो न'खरनि मानसिफ्रा सिखारसांनानै जोंहा मोसौनि फारसे आग बारायो आरो मोसौनो जोंहा बायदि रोखोमनि माखासे माला फिथाइ सामथाइनि माला सुनानै जोंहा गानहोनाय जायो आरो मोदोमाव माखासे फोथाफोरखौ जों मोसौनो फुननानै होनाय जायो आरोना नोंथां‌। आरो मोसौनि गोदोनायाव थानाय दुरुंफोरखौ जों गोदानै सोलायनानै एबा गोदान दुरुं खानानै होनाय जायो। आरो मोसौ खौ जोंहाथ' दानि जुगाव जों नुनो मोनोमो नुनो मोन मा जोंहा मोसौखौ न'आवनो थुखैनानै जोंहा मोसौखौ होलांनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि जिङाव जोंहा दैमाफोराव थुखैनायखौ जों मिथिनो मोन्दों नोंथां।
औ
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा मोसौखौ गोदान दुरुं सोलायनानै जोंहा रायदोंजों बुज्राव बुज्राव जोंहा मोसौखौ जै होयै होयै जोंहा होलांनायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनो नों थां आरो मोसौखौ जों बिदिबायदिनो होलांनानै जै होयै होयै होलांनानै जों मोसौखौ बयबा फोथारफ्राव जों खाहैनाय जायो आरोना नोंथां आरो बयबो मोसौखौ खाखांनानै फैनानै बयबो दुगैस्रां लोबस्रांनो जोंहा न'खरावनो दसे जिरायस्रांनानै दसेनि उनाव जोंहा मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय जोंहा माखासे गोदोनिफ्रायनो जाबोखायो गोखा गोखैखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। दानि जुगावबो जों जाबोगासिनो दं बेखायनो बेखौबो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव बयहाबो न'खरनि साफा सानै ओंखारलांनानै जोंहा हाग्रायाव माखासे गोखा गोखै मैगंफोरखौ जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला एकस' एकथा मैगंफोरखौ नागिरनानै जानांगौ होनो। नाथाय बेफोरखौ फालिजोबनाय जाया। जोंहा जा एसे जाजानाय मैगं मोनो बेखौनो जों बुथुमनानै न'खराव लाबोनाय जायो आरो सायनानै बेखौनो मोनाफ्राव एबा जा समाव मिलायो जोंहा बयहाबो एसे एनै दाउफोर फिसिनायफ्रा थाखायो बेफोरखौनो जोंहा न'नि फिसिनाय दाउफोरजोंनो जोंहा जानाय जायो आरो ना नोंथांमो
औ अ अ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ आरो बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसागुखौ गाजा गोमजायै जोंहा फालिहरनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बिनि अखानायैनिफ्राय जोंहा बैसाग दाननि सेथि अक्ट'निफ्राय जों मानसि बैसागुखौ जोंहा फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मानसि बैसागु बुङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव जोंहा थाख मास मोनसेखौ जोंहा बैसाग मोन आरो थाय दानि जुगाव जोंहा बिदि नुनो मोनलिया जोंहा खोब फालि सारबाबो जोंहा सप्तासे बा सप्तानैखौ जों बैसागुखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो सुबुंफोरखौ दानि जुगाव नाथाय खोब खिन्थु गोदो बो गाजा गोमजायैनो खुङोमोन नाथाय दाबो खुंबोगासिनो दङ नाथाय दानि जुगाव जों एसे खमै जों फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ
ओइदिनखालिनो जेब्ला बैसाग दाननि सेथि अक्ट'निफ्राय जोंहा दानि जुगाव जों नुनो मोनो जे बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ओंखारनानै गेदेर उन्दै बयबो मान लालायो आरो गिदिरा गेदेरा उन्दैनो बोर होनायखौ जों नुनो मोनो उन्दैया गिदिरनो जा हागौ एफा एनै गामसा गस्ला आर'नाइफोर मान बावनो मावबाननो बावबावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ औ
औ आरो बेबादिनो बयबो मान लालायो होलायैनो सानसेखौ जों बैसाग दाननि सेथि अटुखौ जों फालिहरो आरो बिनि अ अखानायनिफ्राय जों बयबो बोराइ बेन्थ' गामिनिनो जा दं ओंखारलायनानै जोङो न'खर न'खर मागियो एबा गामि खाथि खाथि खालानियाव बयहाबो मागिलायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेयावनो जोंहा मागिलायनाय समाव जोंहा एसे एनै मानफोरखौबो जों लालाय लायनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनिथिंजाय बुंनो थाङोब्ला। जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे थानाय समाव जोंहा माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ थाल लानानै जोंहा गाननाय जायो। जोंहा हौवाफोरखौ ओरैनो बुनो थांब्ला जोंहा गामसा आरनाइ खथ गस्ला गिन्दि गुफुर फुटफोरखौ जों गान्नायखौ नुनो मोनो आरो खर'आव आरनाय खावखागोन। गोदोनायाव आर'नाइ लागोन बेखौ जों नुनो मोनो आरो हिन्जावफ्राबो खुब जान्जियाव आर'नाइ खायो दख'ना गानो। ब्लाउस गोजा गानो जों बेखौ नुनो मोनो। औ खोनानो मोनदोंना नोंथाङा? औ। बेबायदिनो बयबो रं बिरंगि ड्रेस गानलायनानै एबा बैसागुखौ जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बयबो गामि खाथिनि गामि खाथि खाथि ओंखारलानानै बयबो बैसागुखौ मागिथिङो आरो बेबादि बिदिनो जोंहा बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां। जोंनिथिंजायथ' दा बिदिनो सोलियो नोंथां आरो बैसागुखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुआ मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो मानो होनोब्ला जोंहा बैसाग दाननि समाव जों जोंहा दाउ खौवौआबो गावनि गोदै गारांखौ लानानै जोंहा गाबफैयो। बिफां -लाइफांनि गोथां दालायाव बानानै जोंहा गाबफैनायखौ गावनि गोदै गारांजों गाब -फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसाग -दाना आबादजों सोमोन्दो गोनांखायनो जोंहा बैसाग दानाव जोंहा आबादफोरखौबो जों जाखांहैनायखौ नुनो मोनो। माइ आरिया जों हाखांहैयो होननायखौ हाखांहैयो जोंहा। आरो बिफां- लाइफांफोराव गोदान बिलाइफोरखौ जों खिलिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ औ।
बिदिब्ला नोंथांनो फंनैसो फोरमाय -फिननो हागोन नामा नोंसिनिथिं माबायदि फालियो?
औ औ औ। ओ दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो एखेयानो बिदिनो फालिनाय जायो माने। ओ बिदिनो बै मोसौ थुखैखांनाय थुखैखांनानै माने से खालार खारिथ' माने गिदिरखौ मान बावो बिदिनो आरो आर'नाय बा माबाफोर माने गस्ला बेफोरबादि गेनजि जि बेफोरबायदि होनानै माने गिदिरखौ मान बावनाय जायो आरो लोगोसे न'खरनि गिदिरजों लोगोसे माने बिमा -बिफाखौबो मान बावनाय जायो। बिदिनो आर'नाइ गामसा बेबायदि होनानै ओ गय फाथै होनानै धुप सावनानै मान बावनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे गिदिरा माने उन्दैफोरखौ अननाय होयो। बिदिनो बे से खालारखौ बेबायदिनो माने बारहोनाय जायो आरो बा फालिनाय जायो बेनि उनावहाय बेनि उनखालिनिफ्राय माने जोंहा मोसानायफ्रा जायो आरो बिदिनो गामिनि गासैबो ओ बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ गासिबो माने ज' ज' जाजायै माने मोसायो आरो। मोसानाय जायो रंजानाय जायो बिदिनो ओ खायसे खायसे गामिफ्राव नुनो मोननाय जायो माने ओ खुगाजों रोजाबाफानो माने आथिखालनि जा माखासे से दामग्रा देग्रा आगजुफोर मोनोना जेरै माने जोंनि टेक्न'ल'जिजों बानायजानाय बेफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो नाथाय औ नाथाय जोंनि गामियावहाय माने ओ खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै माने ओ खननानैनो मोसानाय जायो आरो ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' बांद्राय गोबावसिम फालिनाय जाया जोंनिया बाहाय माने ओ सप्तासे सप्तासेबो जाहैया आरो मालाबा। सानबा सय दिन बेफोरबायदिल' फालिनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे ओ जोंनि गामियावहाय माने बैसागु बोथोरबाथ' बर'फ्रा एसेबाबो जौ सेरेब खौ एसेबाबो लोगो नालाय नाथाय ओ बेखौथ' जोंनि गामियाव नुनो मोननाय जाया बा जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ लोंनायखौ बा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो। गोदोनि समाव दंमोनब्लाबो नाथाय औ दा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो बेफोरबायदिनो। ओ रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माखा खायसे माने गामिफ्रा एसे गोजान गोजान नालाय ओमफ्रायो ओ गारि ला थांना गारि लानानै माने मोसाहैनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो। आरो खायसे माने ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओ माखासेया माने एक्सट्राहैबो ओंखारानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मोसानायाव माने बोराय बुरिफोरजों ओंखारफाया मानो माने आलदायै ओंखारनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो ओ ओ मोसाहैबा बा मागि मोसा मागिहैबाथाय सोरनावबा माने ओ बिदिनो फिथाफोर ओ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो फिथा सिथाव लादुफोर होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बेफोर सिथावफोरखौ बानायनाय जायो ना बैसागु बोथोराव?
औ नोंथां खोब बानायो जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि फिथा सिथाव जों नुनो मोनदो फिथा लावदुम लारु सिथाव बिदिखौ जों गोबां रोखोमनि फिथाफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जोंनि एरियायावबो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंहा माइब्रानि जौ होनोबा जोंथिहाय एफा एनै लोंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय नोंथां। नोंथांजों रायलायनानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला नोंथां जाहा दोनथ'लायनोसै‌।
औ औ।